हालौ
अ हेल'
औ नोंथां दे होमबा जोङो ओ दिनै रायलायनसै गामि ओनसोलाव थानाय सोबुं आरो नोगोर ओनसोलाव थानाय सोबुंनि सोमोन्दै। ना मा बुङो?
औ जागोन दे सावरायजागोन।
औ दे होमबा नोंथाङा बुंलाय जे ओ नोंथाङाथ' आं मिथिनाव सासे गामि ओनसोलनि मानसि एनिफ्राय नोंथाङा नोगोराव बो गोबाव सम थाखांबाय दा नोंथाङा बेबायदि बिदियाव गामि ओनसोलाव थानानै मोजां मोनो ना नोगोर ओनसोलाव थानानै मोजां मोनो
आङो बांसिनै आंनि लु आंनि मोजां मोननाय बायदि ब्ला आं बांसिनै गामि ओनसोलावनो थानानै मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला आङो गामि ओनसोलावनो जोनोम जाबोखानाय नालाय ओ मिथिंगाजों गोरोबनानै थानायाव आं बांसिन मोजां मोनो आरोना ओ
बिदिनो आंबो गामि ओनसोलाव थाग्रा नालाय ओमफ्राय नोंनि बायदिनो आंबो गामि ओनसोलखौनो मोजां मोनो नोगोराव आं थादोंमोनबाबो गोबाव सम थादों मोनबो आं माने बांसिन आं गामि ओनसोलखौ मोजां मोनो आरो मानो होनबा जों गामि ओनसोलाव बांसिन बिदिनो जोंनि थानाय जानाय मिथिंगानिफ्रायनो गासिबो आरो
ओम
जेरै जों जानायावबो मिथिंगानिफ्रायनो मोनो नै गासै मैगं थाइगंखौ जों जायो लोगोसेनो जों गामि ओनसोल आनसोलनि सुबुंफोरा बांसिनानो आबादारि बांसिनानो माने जों न नाइन पारसेनखौनो आबादारि होननानै बुंनागोन आबादजोंनो जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफोरा सोनारो दा बे बेयाव जोङो गासैबो साग्रा मुवा बेसादखौ जों गामिनिफ्रायनो मोनो मिथिंगानिफ्रायनो मोनो आरो नोगोराव नायनो थाङोबा जों बेफोरो जानायफोराव गासिखौबो बायना जानांगौ जायो। जायखौ जों बांसिन बिनो माने गास सायनारि हासार बाहायनाय बिदिखौ बा बायना जानांगौ जायो आरो।
उम उम बेजोंनो लोगोसे ओ गामियाव ओ जोङो जेरैबो ओ सावरि बादालि जालायनानैबो मोजां मोनो गामिनि ओ थासारिफ्रा बयजोंबो थांलाय फैलाय खुला एना एनि गैलायै ना बाउणडारि गैलायै ए जों हेब हेफाजाब होलायनानै थालायनो हालायनाय जोंहा सुबिदा थायो आरो। ना गामि ओनसोलनि सुबुं बा गामि ओनसोलाव रायजो जा नाय जोंनि बर' समाजा ओ आंबो गामिखौ बिनिखायनो बांसिन मोजां मोनो। मानो होनोबा जोंना ओ टाउन ओनसोलनि बायदि बाउणडारि थाया। ओ जों बैनि गथ'सा बैनि गथ'सा ज' ज' लोगो नांलायनानै ओ गेलेलायनाय मालाबा फोथाराव ज' ज' खामानि मावलायनाय बेफोरबायदि गायनाय फुनाय नै दाथ' दैज्लां बोथोर जाबाय जों साखाथि साखाथियाव थानाय ओ आइजोफोरजों ज' ज' लोगोाय नांलायनानै नै गायनाय फुनाय जोंहा बेबायदि हेफाजाब जालाय लायो आरो ना। गामियाव थानाय हिसाबै ओ बिनिखायनो आं बेखौ मोजांसिन मोनो आरो।
औ बिदिनो आं आंनि नोजोराव बेनो गामियाव जों समाज जानानै थायो नालाय
औ
जों सुबुं माहारियाथ' बांसिनै गामि ओनसो लाव थायोमोन नालाय गोदो नोगोर मोखा खां थ' बारा गोबाव जायाखै होमबाबो माने जोङो ओ गामि ओनसोलाव बेबायदि जमा जमा थालायो समाजनि खामनिखौ जमा जमा मावलायो बयजोंबोै हेफाजाब होलायो हाबा हुखायाव हेफाजाब होलायो। बेफोरबायदि हे फाजाब होलायो थेवबो जों एखनबा समाव नोगोर मोखां जानांगौ जायो। मानो होनबा जों गामिनि फरायनाय जोबनायनि उनाव बा जों कलेज लेभेलनिफ्राय इउनिभारसिटि लेभेलसिम फ फरायनांगौबा जों औ नोगोरारि मोखां जानांगौ जायो मानो होनोबा जों बे जोंनि गामि ओनसोलाव बिफोरबायदि सुबिदाया खम खम माने गैयाखोनो होनजायो खायसे जायगाफोरावल'सो गामि ओनसोलाव थिसुन जादों। बांसिनानो नोगोर ओनसोलाव थिसन जादों इउनिभारसिटिफोरा आरो बे फाहामसालि हस्पि टालफोरा बेफ्राबो जोंनि गामि ओनसोलावथ' गैयाखोनो होननो हायो। दा बेफोरबायदि सुबिदा खिनिया नोगोराव जायो मोजां जायो मोजां जायोब्लाबो माने जों गामियाव थानाय मानसि नालाय बांसिनानो गामियाव थानानै मोज जां मोनो आर
उम उम जेखौ जों गामियावहाय सुजुग सुबिदाखौ मोननो हाया जायो बेफोर खौ जों नोगोर फारसे आवगायलांनांगौ गोनां जायो आरो। जेरै फाहामथायनि था खायनो बा राङारि बिथिङावनो
औ
ओ मावख'फोरनि बिथिङावनो जों गासिबो नोगोरारि फारसे मोखां जानांगौ गोनां जायो आरो।
औ दा जों गामियाव थ' बांसिन सिबुङानो गामियाव थाग्रा।
उम
जों नोनायाव गामियाव आरो दै जोंनि बारहावाफ्राबो मोजां जायो नोगोराव बेखौ नाय थाङोबा बारहावाफोरा एसे गोबुंले जायो जेरैहाय गोबुंले जनायनि जाहोना जाबाय नोगोर ओनसोलाव गिदिर गिदिर बिल्डिं लोनो थाखाय दंफां लाइफां दानफायनाय। दंफां लाइफां दान फायनानै कलकारखाना बायदिफोर फसंनाय बेफोरनि बे ओखोनदै फोरजों जोंनि नोगोरनि बारहावाया गारजि जायो आरो नोगोराव बांसि सिन गारि मथरनि हों गो दोंगो बे गारि मथरनिफ्राय गनाय उखुनदैफोरा बेजोंबो जों बारहावा गारजि जानाय फोरनि जायनि जाहोनाव मानसिनि देहायाव गोबां खैफोदफोर सोमजिनायखौ जों नुयो।
देहायारि बेराम सोमजियो आरो उम
गामि ओनसोलाव थायोबा कलकारखानाफोर गैया लोगोसेनो गारि मथर होंगो दोंगो गैया। खारोबा गंसे गंनै खारो। दा बेबाय दियाव गामि ओनसोलाव आरो बिफां लाइफां बांसिन था थानायनि थाखाय जोंनि बारहावाया मोजां
ओ बेजों लोगोसे औ जोंनि जानाय लोंनायफ्रा बो जोंना रासायनारि हासार बाहायनाय जाया। जों गाव गावनो मावनानै गाव गावनि फिथाइखौनो जों मोनजानाय जायो। आरो बेफोर बायदि गामि ओनसोल नि माखासे फिसा फिसौ ओ गलाफोरावबाबो जोङो गामि ओनसोलावनो मावनानै मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ मोननो हायो।
औ
बिदि आरो दा नोगोरनि नोगोरनि बिथिङाव नायोब्लाथ' नोगोरफोरना बेबायदि बिदि नङा गासैबो लांलाय लाबोलाय
गासिबो बे माबायानो आरो रासायनारि हासार बाहायनानै थिखांनाय गुबुननिफ्राय बायनानै फाननाय ओम
लाय बेबायदि बांसिना जायो आरो
औ
बिदिनो ओ आंनि नोजोराव नोगोरारि बिथिंनिफ्राय गामियारि ओनसोलाव थाना थानानै जिउ खुंनाया मिथिंगाजों गोरोबनानै थानाया जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो जोङो मोजां ओ गोग्गो बारहावाखौबो मोननो हायो बेखौ आं सानो आरो ओम
बेनो जेनेबा जों नोगोराव खायफा सुबिदा दंबाबो खायफा सुबिदाखौ गैयाखौनो होननां गोन मानो होना बे जोंनि बै जानाय लोंनायानो नोगोराव सुबिदाफोरा बारा मोजां मोजां नङा जेरै जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा नोगोराव थांनानै गोबां मोगा मोगि जानांगौ जायो जेरैहाय जोङो जों गामि ओनसोलाव थानानै नोगोरारिनि बे हटेल रेस्टुरेन्ट बेफोरनि फास्टफुटखौ जों गामि ओनसोल ओनसोलाव मोनजाया दा गो आव थांनाय लोगो लोगो जोंनि खायफा मानसिफोरा थांनाय लोगो लोगो गोसोआ ओरैबायदि जाहैयो जे बेखौ आं जानानै नायनो माबायदि नाङो जानो मोनजाफेराखै मोनजाफेरै बेसाद जानानै नांगौ औ बेबायदि साननानै जानायावनो जानाय माने बायदिसिना बेराम आजार सोमजियो आरो
ओ ओ
गामि ओनसोलाव बेफोरबायदिया गैया गामि ओनसोलाव मोजां मोजां जानायखौ जों मोनजायो जानायाव जों थावनाय मोनो। मोनाबाबो बे जोंनि
औ देहानि थाखाय मोजां आरो उम
दा जों नोगोर ओनसोलाव बे हटेलफोराव ओंखाम थोंखाम जायोबाबो ओंख्रिफोराव बांसिन मस्ला मस्लि बाहायनाय खौ नुयो पेकेटनि बे मुस लाब फैनायफोरा बेफोरबो औ बेनिफ्राय आरो गामि ओनसोलावथ' जों बांसिनो बेफोरखौ जाखाया नालाय जों जायोबाबो बे गावनि आबादथिलियाव मोननाय बे सामब्राम गुफोर
औ
जें बानलु गलमरिस बेफोरखौनो बांसिन बाहायो। ओमफ्राय बे गंगार दुन्दिया बायदिसिना फोरखौनो जों बाहायो आरो।
उम
निफ्राय आरो नोगोराव थाङोबाथ' जों बांसिननो थाव जानाय जायो।
ओं ओं
जों गावनो बानायनानै लानाय थालिर फिफांनिफ्राय बानायना लानाय खारैखौबो जों जानो हायो औ। दा खारै जायोबाथ' जोंनि देहाया जेबो
खैफोद जाया औ ओ ओ
बेनो आरो दा बेबायदि नायनो थाङोबा जों नोगोरनिख्रोय गामि ओनसोलखौ मोजां बोंनो हायो आर
औ ओ मोन ओं मोननैबो बिथिंनिफ्राय मोजां। ओ गामिनि बिथिंखौ नायोबा जों जान नाय लोंनाय जोंनि गोग्गो बारहावा बेफोरनि थाखाय मोजां। एनिफ्राय जोङो माखासे गिदिर गिदिर ओ मावख'फोर बा राङारि बिथिं आरो सोलोंथाइनि बेलायावबा जोंना ओ नोगोरारि बिथिङा मोजां। बेबायदि जाहैयो आरो उम ओरैबो ओरैबो खावसे मोजां ओरैबो खावसे मोजां बेबाय दिजों जों गोरोबनानै थानांगौ गोनां जायो आरो
औ
उम
दा होनबाबो माने जों जानाय-लोंनाय बेलायाव बांसिन जों जानाय लोंनायजोंनो माबा जायो नालाय ओमफ्राय जानाय लोंनायखौ नायोबा गामिया बेस्ट आरो गामिया मोजांसिन बेनिफ्राय बे सो सुबिदा बायदिसिना ओ नोंनि गावनि जिउ दानायनि थाखाय नांगौ जानाय मुवा बेसाद बेफोरा बांसिनानो टाउनाव मोननाय जायो आरो
औ औ
दे होमबा ना ।
औ दे जागोन दे औ